हेल' नों थां
औ नोंथाङा नोंथाङा दा मा खालामबाय दोङो?
अ आं नोंथां ओरैनो दङ नोंथां।
औ नोंथाङा ओरैनो दङब्ला आं नोंथांजों मोनसे टपिकनि बागै सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
अ हागोन नोंथां हागोन सावरायनो हागोन।
औ बे टपिकनि मुङानो ओ जादों नारजि अमा जों बर'फोरा माबोरैहाय नार्जि अमाखौ बानायो माबोरैहाय नारजि अमा होनोब्ला जों बर'फोरा ओ गोसोखौ गोजोन मोनो नों बेनि बागै बुंनो हागोनना एसे?
अ हागोन नोंथां हागोन। ओ नारजि अमा होननानै बुङोब्ला जों बे नारजि अमा ओंख्रिखौ गोदोनिफ्रायनो बर'फ्रा संनानै जाबोदों आरो बे नारजि अमाया बर'नि मोनसे दोरोङारि ओंख्रि ओ बे नारजि अमाखौ ओ बर' आइजोफ्रा आथिखालाव गोबां हो सिगां जेरै संदोंमोन ओ बेनिफ्राय एसे जुदा रोखोमै संनायखौ नुनो मोनो ओ गिबियावनो जों नारज जि अमा संनो थाखाय ओ बे नारजिखौ ओ सानसे सिगां सोमनानै दोननायखौ नुनो मोनो। आरो बेबायदिनो अखानायै ओ बे नारजिखौ सुगारनायखौ नुनो मोनो बेयाव मैला नांनाय नानै थानाय बा बे ओ नारजिनि मैला देमथा बेफोरखौ बासिनानै ओ जों ओ नार्जिखौ सेबनानै ओ बेखौ जों ओ सदा बा खारै ओ बेखौ होनानै जों गोबाव सम रुनाय खौ नुनो मोनो थौआवहाय। आ आरो बे नार्जि ओंख्रिखौ संनायाव जोंनो गोबाव टाइम बा सम नांगौ ओ थाम घन्टा बा नै घन्टा बेबायदि गोबाव सम नांगौ आरो बर'फ्रा नारजि अमा होननानै बुङोब्ला ओ नारजिखौ रुखांनानै बा गेब्लेहोखांनायनि उनावहाय ओ अमा मेजेम अमा मेजेम बा अमा बिबु ओ बैफोरबायदि ओ बेदरनि अमानि बेदरनि बाहागोजों संनायखौ नुनो मोनो गिबियावनो बे अमाखौ थाव गुबैजों एवथ्रमनानै लायो ओ आरो गेब्लेनाय नारजिखौ ओ बे अमायाव होस'नो आरो बेबायदिनो ओ नारजि अमाखौ गोथाव जाहोनो थाख खाय आथिखालाव बर' आइजोफ्रारा गोबां बाजारनि मस्ला मस्लि ओ बैफोर मोदोमफ्रु ओ मुवाफोरखौ होनानै संनायखौ ओ जों नुनो मोनो आरो जोबथारनायाव जों मगा दुन्दिया बा दुन्दिया बेखौबो होसन्नायखौ नुनो मोनो। ओ जोंनि ओन सोलाव नोंथां ओ नारजिखौ ओ मोननै रोखोमाव मोननाय जायो। नारजि गोखा आ आरो नार्जि गोदै ओ बे नारजिखौ जों गोखाजोंबो ओ सं गोखाजों आरो गोदैजों लगायनानैबो संनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो सोरबा बायदिया गोदै होआलासिनो गोखा गोजा अमा बेदरजों संनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो सोरबा गोखा जानो हायिया
औ नंगौ नोंथां।
अमा बेदरजों संनानै जानायखौ नुनो मोनो नोंथां आरो बेनि अनगायैबो जों नार्जि अमा ओ बुङोब्ला बे नारजि अमाखौ जों बर'फ्रा ओ न'आव जानायनि अनगायैबो जों गोबां ओ गोबां गोबां फोरबोफ्राव जों बाहायनायखौ नुनो मोनो जेरै जों ओ सोरबा मानसि थैयोब्ला ओ बे मानसि थैनायाव जों मानसि गोथैखौ गारनानै फैयोब्ला नार्जि दुगैनानै नार्जि जानाय बा नार्जि अरगारनाय होननानै बुङो। आरो बेबायदिनो बे फस खालि ओ फस बा सारादु बे समावबो जों बे नारजि नारजिखौ जों ओ रायजो राजाफोरनो संनानै जाहानायखौ नुनो मोन नुनो मोनो अमा बेदरजों बा बा अमानि थावजों। बा अमा मेजेमजों ओ जायखिजाया अमानि मोदोम बाहागोजों बेफोरजों संनानै जों ओ फस बा ओ सारादुआव जानायखौ नुनो मोनो नोंथां। आरो बेजों लोगोसे जेब्ला फिसा बिलाइयो फिसा हिन्जाव बिलाइयोब्लाबो ओ जोंनियाव मोनसे दम दङ ओ नारजिजों अमा बेदर संनानै जानाय जोंनि ओनसोलाव। बेबायदिखौ जों नुनो मोनो नोंथां ओ नोंथांमोननि ओनसोलावलाय ओ नारजिखौ माबोरैहाय संनाय जायो आरो बे नार्जिखौ माबोरै बानायनाय जायो नोंथाङा आ फोरमायथिनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां नोंथाङा थिग बाथ्राखौनो सोंदों जोंनि बेखौवबो नारजि होनोब्ला जोङो गिबियावनो गोरलै समावहाय फाथो होनोना जोंनि बिखिं फाथोखौ गोरलै समावहाय फोनांगौ फोनानै जोङो जेब्लाना बेयो देरो रायो बिनि बिलाइआ गोमोन जायो अब्लाना जोङो बे बिलाइखौ खानानै न'आव फोराननानै दोनो फोरानखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ बासिनानै जेब्ला जोङो नारजि जानो लुुबैयो अब्लाना दैयाव सोमहाबना दोनो से घन न्टा बा नै घन्टा सोमहाबना दोनो बे सोमाबखांनायनि उनावहाय जोङो जायफोरा बांद्राय गोखा जानो हाया बे गोखा जानो हायिलाय जोङो एसे रुगारग्रोनानै लानाय जायो रुगारखांनायनि उनावहाय जोङो नार्जिखौ ओ सङो नार्जि संनायाव जोङो खारै होननानै सङो खारै बेयानो जोंनि नारजिनि मेन खायद' जेरैहाय जोङो नारजिखौ अमा बे दर ना बायदिजोंबो जानो हायो। नोंथाङा आरो बे माबाफोर मोनसे मोनथिबावो नामा नारजिनि बागै?
अ नोंथां ओ आं मोनसे ओ खोथा ओ खोनादोंबा ओ बे नारजि ओंख्रि ओंख्रि संनाय समाव आइजोफोरनि रायलायनायखौ खोनायो खि ओ नारजि ओंख्रिखौ नारजि ओंख्रिया सोरबा सोरबा आइजोफोरनि आखाइजों सङोब्लाबो मोनजाया होननाय खोनायो। आरो बे बेसेबां सैथो आं मिथिया ओ खिन्थु गोबाङा बुङो आरो ओ गोबां खारदै होसेयावबो बा गोबां सदा होसेयावबो ओ नारजि गेब्लेेजाया आखाइ गोदै आखाइ गोबाब बे बेबायदि होननानै रायलानाय खोनायो ओ जों नारजिया मोनजाया बेबायदि होननाय। औ नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेबायदि बिदि ओ नार्जि मोनजायि बा मोनजानाय बेफोरबायदि होननानै नोंथाङा खोनाबोदों नामा सोरबा आइजोआ नार्जि सङोब्ला मोनजानाय मोनजायि होननाय
औ बेखौ खोनादों नोंथां खोनानाया जाया मान-जाय मानसिया नार्जि मोनजाया बेनि नारजि संनाया गेब्लेया होननानै खोनानाय मोनदों आंबो नोंथां।
औ नंगौना नोंथां ओ आंबो फ्राय खोनादों नाथाय नोंथां ओ जों नारजिखौ ओ अमा बेदरजों जानायनि अनगायैबो जोंनि न'खराव माब्लाबा अमा बेदर गैयाब्ला ओ बे नारजिखौ ओ ना नाफोरजोंबो जों ओ सिफ्लेनानै नायाव ना रोसियाव जों फिसा फिसा ओ सिफ्लेनानै हरनानै रोसि जानायखौ नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे ओ अनला ओंख्रि बे अनलायावबो जों बे नारजिखौ ओ फिसा फिसा बे नार्जि गोरानखौ जों ओंखामदो ओंखाम संनाय समाव जों ओंखामदोनि सायाव होनानै ओंखामदोनि दाखिनायाव होनानै जों गुदुं खालामनानै ओ ना बिदै बा अनला ओंख्रि बेफोराव जों सिफ्रुनानै हरनायखौ ओ नुनो मोनो नोंथां ओ आरो बेनि अनगायैबो नोंथां ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ न'आव नार्जि ओंख्रि जानायनिजों लोगोसे गुबुन मा मा फोरबोआव नार्जि ओंख्रिखौ संनानै जायो नोंथाङा खिन्थानो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां जोंनिखि न'आव जानायनि अनगायै जेरैहाय जोङो सारादुफोराव जायो जेरैहाय जोङो न'खराव मानसि गोथै गारगारनाय समावहाय जोङो बारिहाव सायाव सेवहांगार खालामखांनायनि उनावहाय जोङो जयैनो रायजोनिफ्राय फैनानै जोङो नारजि अरगारनाय होनो बेयावबो जोङो नार्जि अरगारनांगौ बेयावबो बाहायो आरो सारादुआवबो जोङो नारजिखौ बाहायो नोंथां।
नंगौ नोंथां सारादु समाव नोंथांमोननि ओनसोलाव बे नारजिखौ ओ नारजि मैगंखौ मा मा होनानै सङो नोंथां?
औ नंगौ नोंथां सारादुआव जोंनियाव बे नारजिखौ अमा बेदर जों होनानैबो सङो आरो अमा बेदर नङाबा जेन'बा जोङो नाफोरखौबो होनानै सङो बेनि अनगायैबो जोङो जेबो होआलासिनो नार्जि गोजायैबो सङो नोंथां।
ओ आरो बिदिब्ला नोंथां ओ बे नार्जिखौ जोंदि नार्जि ओंख्रि जायो बे नार्जि खौ माबोरै बानायनाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां जोङो नार्जिखौ नार्जि जानोबोला जोङो फुङावहायनो नार्जिखौ जोङो बेनि देन्थाखौ सायग्रोनानै लानांगोन सायखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ दैयावहाय से घन्टा एबा नै घन्टासो सोमहाबना दोननांगोन। सोमहाबना दोनखांनानै जोङो बेखौ दैनिफ्राय बोखांनानै सुनांगोन सुखांनायनि उनावहाय जोङो दसे खमायनि थाखाय रुगारनानै गारनांगोन रुगारखांनायनि उनावहाय जोङो नार्जिखौ होगोन नार्जि होखांनायनि उनावहाय बेवहाय खारै खारै होगोन खारै होखांनायनि उनावहाय जों बेखौ दोलो-दोलो खालामनांगोन दोलो-दोलो खालामखांनायनि उनावहाय जों बेयाव बेदर एबा ना नाखौ होसननाय जायो बेनि उनावहाय जोङो दै होनानै से घन्टा बा देर घन टानि गेजेरजों फोमोननानै जोङो नारजिखौ जानाय जायो आरो नोंथां।
नोंथां थारैनो नोंथांमोननि हालामाव नारजि ओंख्रि संनाय आरो जोंनि हालामाव नारजि नारजि ओंख्रि संनाय थारैनो एखेफ्राम फ्राय ओ नोंथां ओ जों बे नारजिखौ ओ नारजिखौ जों फाथोनि फ्रायनो बानायो होननानै मिथिनो मोनोना नोंथां। फाथो गोदै बा फाथो ओ गोखानिफ्रायनो जों जेब्ला बे नार फाथोआ रायो अब्ला जों बिनि बिलाइफोरखौ खाना लाबोनानै ओ जों बेखौ जियाव बोनथुमनानै दोनो साननै बा सानथामहालागै रोमोनायनि आरो बेबायदिनो जेब्ला ओ जों बेखौ सानथाम बा सानब्रै खाथुमखांनायनि उनाव जों बेखौ सानदुङाव फोराननाय जायो अब्लानो जों बेखौ नारजि जायो होननानै फोथायनाय जायो नोंथां नङा होमबा। आरो बोसोर से ओ बायदिनो बे बोसोराव खानाय नार जि जाया बे बोसोरावनो जायोब्ला ओ माने गोथावसिन बा गोखाया खमसिन जायो होननानैबो जोंनि ओनसोलाव फोथायो नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां।
बिदिब्ला नोंथां बेखिनियावनो जोंनि ओ बर'नि दोरोङारि नारजि बा अमा बे आयदानि सायाव सावरायनाय हाबाफारिखौ दोन्थ'नोसै नामा।
औ जागोन नोंथां। आइयै।